औ नोंथां खोनादों
अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आइदानि सायाव सावरायनो क कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा गावनि देहाखौ माबायदि जोथोन लाखिनो थाखाय ओ मा मा जाय फिथाइ सामथाइ बिदिनो जायो जेरै मैगं थाइगं लोगोसे एक्सासाइसफोर खालामो बेफोरखौ एसे फोर फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो सावस्रि जोथोन होनोबा थ' ओरैनो जोंनि देहानि जोङो जोथोन लानायखौनो बुङो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो जोङो साव थि ओ जोंनि सावस्रि होननानै बुङोबा जोंनि देहा सोलेरना जोंनाव माखासे बेमार आजार फोर जायो ना बेनिफ्राय जोङो बारग'नो बा जोंनि देहाखौ मोजाङै ओ जौगाहोनो बा जोंनि देहाखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनाय बेखौनो जोङो सावस्रि जोथोन होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? दा बेयाव जोङो सावस्रि जोथोन लानायाव जोंहा माखासे बेमार आजार जोथोन लानाय बेल' नङा जोङो जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ थि खालामनो नांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि सावस्रिखौ जोङो माबोरै मोजां खालामनो हागोन बा मा जायोब्ला जो जोङो मोजाङै ओ जोंनि जे सावस्रिखौ जोथोन लानो हागोन आरो माबायदि समाव माबायदि फिथाइ सामथाइ जायो योब्ला बा माबायदि समै जोङो जानाय लोंनायखौ जायोबा जोङो जोंनि सावस्रिखौ गाहाम लाखिनो हायो बिनि सायाव जोङो सावरायनायखौनो जोङो सावस्रि जो थोननि सायाव सावरायनाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां जोङो सावस्रि जोथोन होननानै बुङो बा बेबायदिनो गुबैयै जोङो जानाय आदारनि सायावबो सोनारो जोंहा माखासे गाज्रि सावस्रि नि गाज्रि जानाया जोंनि जानाय आदारफोरनि थिग नङै बा जोंनि नांगौसेबां जोंहा माखासे भिटामिनफोरा गैयिनि थाखायनो जोंनि सावस्रिया गाज्रि जायो नङा होमबा बेबायदिनो जेरैहाय ओ गुबुन गुबुन जोंहा भिटामिनफोर गैयाबा गुबुन गुबुन ओ लैखोननि बेमारफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो मे गनि ओ मेगननि ओ जोंहा गाज्रि जानाय बेयो गुबुन मोनसे भिटामिन आरो बेबायदिनो जोंनि सानना नाय हनाय खमायलांनाय बा उन्दुनो ओंखारनाय बेफोर गुबुन गुबुन भिटामिननि सा सायाव सोनारो आरो बिनिखायनो जोङो ओ माखासे जामुफोरखौ थि समाव जानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो थोजासे उन्दु नायाबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला थोजासे उन्दुवाब्ला जोंनि ओ देहाया मा होनना बुङो थाजिर जाफिना आरो बिनिखायनो जोङो थोजासे उन्दुयोबा गाहाम जोङो ओ ओरैनो हमनानै नायोबा मिन्थियो माब्लाबाफोर जोङो
औ नोंथां खोनादों हेलौ नोंथां